हेल खोनादोंना नोंथां
हेल
औ नोंथाङा दायो फ्रि ना हेल
नोंथांना नेटयानो नांयाखै नामाथाय खोनायाखै माने। हेल'
आं खोनादों नोंथां खोनादों औ।
नोंथाङा दायो मा खालामदो‌
ओ नोंथां ओ दायो ओरैनो दङ।
अ नोंथांजों दायो। मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो फैदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां उम जोङो बेरायनायनि बागै सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन।
होनबा नोंथाङा फोरमा यग्रोदो नोंथाङा बबे बबे जायगायाव बेरायखो बेरायनानै माबायदि मोनखो
औ औ ओ जोंहा बेरायनायनि होनोब्ला ओ बेरायनाया मोनसे ओ जोबोद मोजां आरोना। ओ मोजांबो आरो गाज्रिबो होनजायो ओ जोंहा। ओ बेरायनानै जोङो ओ जोबोद मोजां मोनो आरोना बेरायनायनि गेजेरजों जोंहा जोबो बोद गियान बायदि बायदि ओ राव हारिमु बायदिफोरखौ जोङो ओ सोलोंनानै लाबोनो हायो आरोना ओ औ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गोजान गोजान जायगा जेरै ओ
हेल'
औ
हैयो दा गुबुन गुबुन गियान गोबां ओ गुबुन गुबुन गियान मोनबोनो हायो आरो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ थावां ओ बायदि बायदि बायदिफ्राव थाङोब्ला जोङो माने ओ जायगानिबो ओ गोबां समायना समायना जायगाफोर नुयो जेरै थावां होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बरफजों बुंफबनाय थायो ओ दाबायदिफोराव दाबायदिफोरा एसे आगोलनि सिगांफ्रावहाय जोङो बरफजों बुंफबनाय जायगा जोबोद समायना समायना जोङो नुहैनो हायोमोन आरो ना लोगोसेयैनो गोबां ओ बिदिनो ओ मानसि दोमसि गुबुन गुबुन जाथिनि राव हारिमु बायदि बायदि राव खोनागोन आरो ओ बाय बि जायो लोङो मा बि जोङो माने दावबायनायनि गेजेरजों मोनसे जायगानि गोबां ओ राव हारि हारिमु जानाय ओ बायदिसिना गाननाय जोमनायफोरखौ जों माने नुहैनो आरोना आरो नुहैनो हानाय लोगोसे सोलोंनानैबो लानो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा ओ गोबां ओ दावबायनो होनोब्ला जोङो दावबायनो थाखाय जोंहा माने गोबां ओ रां रुफानिबो गो गोनांथि जायो ओ जेरै जोङो ओ ट्रेनजों दावबायनो हायो आरो ओ बास गारि बेफोरबायदि ओ आरो फ्लाइट बेफोरजोंबो जोङो दावबायनो हायो आरो ना ओ दावबायनो बेनि थाखाय माने जोंहा रांखावरिनिबो ओ रांखावरिनिबो गोनांथि जायो आरोना रांखावरि गैयाब्ला माने ओरैनोथ' जोङो ओ दावबायनो हाखायानोसै दावबायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो ओ उम गोबां ओ गुबुन गुबुन जायगा गोदान गोदान जायगा जोङो नुनो मोनो ओ जेरै होनोब्ला जोङो ओ गबि बेफोरावहाय जोङो दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो ओ बेंगलर बेफोरबायदिनो ओ गवा बायदि बायदिफ्राव जोङो औ नोंथां खोनादों
हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेल'
खोनादों?
हेल हेल'
हेलौ नोंथां मा खोनाया जानांगौ जाखो खोनादों
हेलौ